औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दासो।
अ मोजां दंना नोंथां आंबो बि मोजाङैनो दं नोंथां
औ नोंथां
जोंहा जे बर'फोरनि मोनसे फोरबो बेनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
जागोन दे नोंथां आंबो ओरैनोसो दंखायो दे नोंथां।
दा जेनेबा ओ बैसागु बरफोरनि जे गोजाम आ फोरबो बैसागुनि बागै एसे सावरायनोसै ना
औ जागोन दे नोंथां नोंनो जागायदो नामा नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ दा बैसागुनि बागै एसे रायलायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन
बैसागु होनोबाथ जोंनि गोदो आजै आजौ आबै आबौमोना फालिबोनाय मोनसे गोजामसिन फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ - औ नोंथां
जे मिथिंगा जों सोमोन्दो गोनां मोनसे ओ गोथौ मोनसे फोरबो नङा होनबा नोंथां बियो
नंगौ नोंथां मोनसे बरफोरनि मोनसे दोरोङारि फोरबो होननानै बुंनो हायो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों दानि जुग दानि समनि नङा नोंथां गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आजै आजौमोना फालिबोदों जायनाखि बैसागु फोरबो बै फोरबोयावहाय जोंनि जे बर सुबुंफोरनि माव मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बैफोर माखासे आरो बिनि अनगायैबो माखासे ओ फुजिनाय आसार खान्थि बैफोर माखासे महरफोरा बैसागु फोरबोनि गेजेरजों बो खुंनायखौ नुनो मोनो नोंथां
रोखायैनो बेरखांथांदों बियो जे जोंनि आ बे बैसागनि गिबि सानाव जोङो मोसौ मोसाफोरखौ मोसौ मैसोफोरखौ जोङो गामिनि जे जाम्फ फैयाव ओ मोजाङै थुखैयो लोबो देलायहोयो नङा होमबा नोंथां आर थिग बिदिनो अखानायनायै जे जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा जयैनो जे बोसोर गोदाननि मुङै बेखौथ जोङो बांला मायथाइनि बोसोर गोदान होननानै लायो नङा होमबा गोथो आदै आजै आजौमोना नोंथां बे औ जोङो आ बाव मोसौ मोसाखौ थुखैखांनायनि अखानायै जे ओम खानायै जे जयैनो जे फुजा होनाय आ इसोरखौ सिबिनाय आरो ओन्दैफोरखौ अननाय आरो गिदिरफोरखौ मान होनाय बेसेदि समायना नङा होमबा नोंथां
बै समावहाय जोबोद समायनामोन नोंथां
नंगौ नोंथां जेरै बे गामिनि ओम रायजो राजाफ्रा आ खाम ज था सिफुं सेरजा लानानै। ज' ज' रंजायोमोन नङा होमबा नोंथां बेसेदि समायना रमायना नुयो नङा होमबा नोंथां? बैफोर माखासे दामजुफोरा गाव गावनो बानायनाय गाव गावनि आखाइजोंनो बानायनायफोर नोंथां जेरै खाम सिफुं
सेरजा जथा बैफोर माखासे दामजुफोरखौहाय बर'फोरा
फोरा मिथिंगायाव मोननाय माखासे दंफां लाइफां आरो जन्थ्र'फोर जोंहाय बानायनानै गावनि आखाइजोंनो
दामनानै। बैसागु बोथोर सफैयोब्ला गोसो होसार होसारनो
सारनो खोब रंजानायखो जों नुनो मोनो नोंथां। नंगौ नोंथां। रंजा बे रंजानायावनो जोंहा बोसोर गोदाननि रंजानाय बे रंजाखांनायनि उनावनो जे ओ आबादनि ओ फोथाराव थांनांगौ बे हाल खदाल मावनांगौ बिनि बागैनो प्रिपेरेसन जानानै थाखानाय नोंथां।
नंगौ नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जे
बे बैसागु बोथोराव रंजानाय मोसानाय बैफोरनो ओ बोसोर गिबि बा बोसोर गोदानावहाय रंजानाय खौ बुंनांगोन।
मानो होननानै बुङोब्ला बेनि उनावनो जोंहा ओ दुब्लि
ओ दुब्लियावबा आबाद फोथारावहाय हालों मैलों मेंनाय बानायखौ गारनानैब्लाबो आबाद मावनानै जानांगौ बे आबादारि सुबुंफोरखा नालाय।
बेनिखायनो बै समावनो बर'फोरा गोसो होसार होसा
होसार होसार गावजों गाव अनलायनाय आरो बोर होलायनायनि गेजेरजों रंजानाय बाजानायखौ जों नुबोदों। नंगौ नों थां बे आबाद मावनायनि सिगांनो जोंनि जे बांला मायथाइनि बोसोर बोसोर गोदान हिसाबै गोजो आजै आजौ मोनानो लाखानाय। दा बेखौ लानानैनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ गोसो होसार होसार रंजानायजों ओ जे फैबाय थानाय जे ओ ओ माइ आबाद मावनायनि बिनि रेडि जानानै थाखायो‌ नोंथां।
थारैनो नोंथां बै बैसागु रंजानाया उम दानसेमानि जायोमोन। आरो उम सब थासे
मोजाङै रंजायो बेनि उनावहायबाबो ओ जोंनि बर'फ्रा जानाय लोंनाय बैफोरनाखि बैसागु फोरबोआव खौहाय दानसे लेरेद थेरेदबाबो दानसे फालिनायखौ जों नुनो मोनो होमबा
जे ओ जे गामिनि रायजो राजाफ्रा सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरै ज ज ओंखारनानै जे नखर नखर हाबनानै जे गिदिंनाय बयनावबो नखरनाव गिदिंनानै जे ओ मोसानाय रंजानाय बिरनायजों लोगोसे बै नखरनिफ्राय जा जिनिस हरो बेखौ लानानै फैनानै आरो मोनसे गामि हलैनो जनो ओ जे जानाय लोंनाय खालामनाय
नंगौ नंगौ नोंथां। बेयावबो आरो बाव रंजाबावनाय जायोना नोंथां? खोब मुजिथावना नु आरो ना?
नंगौ नोंथां। जेरै ओ जोंहा उम दंखायो जोंनानो गोदो आजै आजौ मोनि जानाय जे गोखा गोखैजों बेदरजों जे जयैनो जानाय जेरै केरादाफिनि ओ माइसुन्द्रि अनेकथा गासै सेजौ जिसेथा जे मिथिंगायारियाव मोननाय जे बिफां लाइफां गासै बेखौ जानानैनो ओ बेदरजों गोखा गोखै खालामनानै ज ज रायजो राजाफ्रा जयैनो मिलायनानै जायोमोन नोंथां।
नङाबो माथो नोंथां। थारैनो बुंनो थाङो ब्ला बै समावहाय जेनाखि गोखा गोखै जादों बै दिनावहाय बरफ्रा नारजि ओंख्रि आरो अमाजों संनानै बा नारजि दोलो संनानै जानाय मोनसे नेम दंमोन नो मानो होननानै बुङोब्ला नारजि ओंख्रि जा जायोब्ला नारजि अरगारनाय माने बोसोर गोजामखौहाय बिदाय होनाय मोनसे फोथायनाय मोनसे फोथायनाया बे ओ जोंनि समाज आवहाय दङमोन बेनिखायनो बोसोर गोजामाव बोसोर गोजामखौहाय बिदाय होनो बा नारजि अरगादो माने सोमोन्दो गैया। बिदि खालामनो थाखाय नारजि ओंख्रि संनानै जानाय मोनसे नेमबो दंमोन आरो हुदाबो दंमोन होननानै बुंनो हायो नोंथां।
नंगौ नोंथां बेखौ दासिमबो जोंनि ओ गामियारि जोंनि समाजाव जोंनि गामियाव दासिमबो बे ओ हाबाखौ मानि ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो बिदि बैसागु बिदि सफैयोब्ला आरो। नोंथां। जोंनिथिंबो बेखौ मालाबाबो बावनाय नङा नोंथां।
बावनोबो नाङा नों नोंथां बे माखासे जोंनि रंजानाय आरो फोरबोफोर फालिनाय माखासे हुद दाफोरा आजै आजौमोनो दिन्थिलांनाय। दा बेनिखायनो बै माखासे दिन्थिलांनाय जोंनि दोरोंखौहाय जोङो गारनो माब्लाबाबो गारनो हाया आरो गारनायाबो मोजां नङा मानोना बै फोरबो एबा फोरबो एबा माबानिफ्राय जोङो जोंनि सिनाय थिखौ बा जोंनि हारिमुखौहाय जोङो दिन्थिनो हायो। आरो सारा बुहुमावनो जे बैसागु फोरबो फालियो जे नि हारिया जे बर हारिया मोन से ओ हारि होननानै बयजोंबो मिथिसार जानो हायो।
नंगौ नोंथां जे जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि देलायनाय अनेक मानि ओ नायबाबो अहानो हाया नङा होमबा नोंथां जेरै ओ गस्ला गोजा ओ दख दखना गोमो आरो जोमग्रा गोजा आरो खेरा बे ओ दावा बे बिबारनि खेरा नलद गाननाय देलायनायजों गोजा गोमो गोथां आरो हौवा वाफ्रा जे गामसा गाननाय ओ आरो उम आलनाइ लानाय आरनाइ गस्ला बेसेदि समायना रमायना रंजायो हबा नोंथां दासिमबो जोंनि थिं बियो ओ सोलिबाय थायो नों दा नोंसिनथिं माबायदि दि नोंथां?
सोलियो नोंथां जोंनिथिंबो बे गोदो-गोदाय आ-आजै आजौमोना जेरोखोम फोरबोफोरखौ फालिनो बिथोन होदों बा फालिबोदों बैफोर माखासे ओ फोरबोफोरखौबो आ नेम-खान्थिफोरखौ मानिनानै फालिनायखौ जोंनि जायगायावबो नुनो मोनो नोंथां प्लास बेजों लोगोसे जोंनि जे बर' हारिनि आइजोफोर बै आइजोफोरखौहाय जे समायना रमायना देलायनानै मोसानाय रंजानायखौ नुनानै ओ ओरैबायदि नुयो जे सासे मोदाय जोसो बेफोरबायदि माखासे महरखौहाय जों नुनो मोनो नोंथां।
ओ नोंथां जे नोङो बै समाव जे मिथिंगानि जे गिबि सान आ जै ओ‌ गोदान बोसोरनि जे गिबि सान बेयाव बिफां लाइफांजों जे अखा हानानै जे गोरलै बिलाइ खिलिनाय ओ मिथिंगायारि सम समायना महरजों आरो जोंनि गाननाय-जोमनायजों देलायनायखौ आरो बे सेंग्रा सिख्लानि देलायनाय अनेक मुहि हाबोैयो नङा होमबा नोंथां।
थारैनो नोंथां
उम आरो जेरै अनजालुआ गावनो अनजालिजों गोसोनि खोथा फोरमायबाय अनजालियाबो गावनि अनजालियावनो जे गाव दानाय आर'नाइखौ माने हरबाय आर'नाइ गामसा गथायबाय बिसेदि समायना नङा होनबा नोंथां। मिथिंगाजों समायफ्लेनायजों आ बोथोरजों समायनायजों गोरोबफ्लेथारनाय जोंनि बैसागु बोथोर नङा होमबा नोंथां?
थारैनो नोंथां बै समावहाय जोंनि बोथोरखौ लानानै जेनाखि दाउखौनि गाबनाय बैफोर माखासे रिंखांनाय दाउ दाउनि गाबनाय रिंखांनाय बैफोर माखासे सावगारिफोरा जोंनि बे बैसागु फोरबो बा बैसागुखौहाय खोब मुहिनि गोनां खालामनायखौ नुनो मोनो।